हेलव?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ ओ नोंथांजों ओ एसे जानाय लोंनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा रायनो सानदोंमोन, नोंथाङा फ्रि दंमोन ना?
औ दङ रायज्लाय जागोन
औ औ औ औ ओ नो नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंख्रिफोर जानानै मोजां मोनो नोंथां?
आङो बर'नि अनला आरो खारै ओंख्रि बिदिनो मेवयाइ बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरो थास' आथिं, बिबार, नोंथाङा?
औ आंबो बिदिनो ओ जेनेबा सबायजों अमा बेदर ओमफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदि अनलाजों दाउ ओमफ्राय थास' बिबार ओमफ्राय जिंखा बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो आरोना। ओमफ्राय ओ जेनेबा अनलाजों दाउ आरो जेनेबा नोंथाङासो बुंलांबाय खारै ओंख्रि बेफोर खौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
औ।
अनला ओंख्रिखौ जोङो सिगाङाव बेहायबो खारै जि होनाय जायो फार्स्तआवनो जोङो माइ रंखौ गुन्दै खालामनानै लायो आरो गुन्दै खालामनानै लानानै बिदिनो बेदरफोर होनोबा बेदर फोरजों संनोबा जोङो सिगां बेदरखौ मोनजासे बेखौ फाजि खालामग्रोना लायो। बेनि उनाव दै होनानै बै अनला मा होनगोन माइरं गुन्दैखौ जोङो गोदौनाय समाव होनानै होनो हायो आरो।
औ औ।
औ।
बेफोरबायदि अनला ओंख्रिखौ बानायनाय जायो आरोना नोंथां? औ औ ओं औ जोंनिया ओरैनो थ' दा दैज्लांथ' दैज्लां बोथोर होनबा नङा होनबा नोंथां? औ दा बे। दैज्लां बोथोराव जोंहा ओरैनो गोथां मैगं थाइगं मा मा मोननाय जायोमोनलायो।
लेस्रा आरो मा होनगोन मुला लाइ बेफोरखौ दायो मोननो हायो फालें बेसोर गोथां मैगंखौ दायो मोनो।
बेफोरनिनो नोंथाङा दा जि बुंनांबाय बेफोरनियाव नोंथाङा माबे मोनसे मैगंखौ गोथावसिन मोनो।
मुलाखौ मोजां मोनो बांसिन। फाजि जानो फाजि जानो।
खाजि जानो होनबाय नङा नोंथां।
औ
ओ
नोंथांनि फेभरेट ओंख्रिया मा?
ओ आंनियाथ' माबा मा होनो सबायाइसे। जों अमा बेदर नोंथां।
औ मोजां।
औ ओमफ्राय दाथ' गायनाय फुनायनि दिन ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलसिं गायनाय फुनाया माबायदि सोलिगासिनो दं नोंथां
अ दायो सोरहाबा गायगासिनो दं आरो सोरनाबा गायखाङाखै। माने गायजेनााखै खोथिया बेयो जायाखै हालेवबायगासिनो दङ माने गायनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ। आरो दानि जुगाव मानसिफोरा मा होनगोन गायला माने फैसाफोरा गैजो थाङोना
औ औ
औ बेनिखाय फ्राय सुबुङानो फैयो नोंसिनिथिंलाय बोरै।
औ जोंनिथिंबो दाथ' जोंनिखि जेनेबा गायनाय फुनाया माने बन्द' जाथ'ना दङ आरो दा मा होनो आमथिसुवा जाना दोङो। जेनेबा आमथिसुवाखौ। सानब्रै फाैलियो नालाय। बिनि थाखाय गायनाय। बेखो आबादारि एबा जों बर' माहारिफोरा दोनथ'दों आर ना? जों जेब्लाानोखि औ। जेब्लानोखि आमथिसुवानि गामिनि रायजो राजाफोरा फुजा होनानै एबा सुवाखौ स्र' खालामगोन होमबानिया बयबो फोथाराव। थांनानै ज' ज' मावहैगोन आरोना नोंथां। दोननो नांगाल हदा लानानै जाय मोसौ हालि दोङ बिसोरा मोसौजों एवसिगोन आरो जायफोरा मोसौ हालि गैया बिसोरा जेनेबा ट्रेक्टर एबा गिदिर ट्रेक्टरजों एवनानै माइ। गायसिगोन आरोना नोंथां। ओमफ्राय ओ। दि दानि मुगावबो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेनेबा सावरि जानायफोर दं नामा नोंथांमोननिखि
औ दङ। सावरि जायो मानो होनोबा। सावरि जानाया गामिनि मोनसे खौसेथि लाना फैयो
औ औ
बेयो मोजांनि बाथ्रा
औ औ
नोंसिनिथिंलाय बोरै
जोंनिथिंबो दासान्दि बेनो सोलिगासिनो दङ नोंथां माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायथ' जेनेबा गामिनि बयबो बो फैनानै जेन मोनसे न'खराव जायबा दुखुथिया न'खर बिसोरहा जेनेबा हाजिरा लानो एबा बेफोरबायदि रां होनानै जेनेबा आजिरा होनो हाया बिसोरबायदि सुबुंनि थाखाय जोंनि रायजोनि सासे सानै सुबुंफोरा सावरि जाफैयो आरो ना जेनेबा खोथिया फुनाय ओमफ्राय माइ गायनाय बेफोरबायदि फाला बदल खालामनानै सावरि जालाय लायो आरोना जोंनि गामि ओनसोलाव
औ औ बेनिफ्राय बे दैज्लां बोथोराव मा मा फिथाइ मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जानाय फिथाइ बोरै
दैज्लां बोथोरावथ' जोंना नै जानाय फिथाइबो बुंफानोसै जेनेबा जोंना मैगं थाइगंबो मोनो ओमफ्राय फिथाइ सामथायाइ फिथाइ सामथाइखौ बुंनो सानदों आं जेनेबा थाइजौ लिसु ओमफ्राय जेनाखि थाइसोम जाहैबाय बिनि उनाव जोंहा मा होनो बिखौ जाम थला जाम बमाय गिदिर जाम बेफोरबायदि मोननो हायो आरोना नोंथां आरो मैगं थाइगंनि खोथाखौ बुङोब्ला नोंथाङा आवगेयावसो बुंलांबाय जेरै भिन्दि लेस्रा पटल ओमफफ्राय खुमब्रा जोगोनार बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हायो आरोना नोंथां आरो दाबायदि दैज्लां बोथोराव आरोना
औ
आरो नोंथाङा माबाफोर ओ जेनेबा दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगंनि जा जोंना फिथाइ सामथाइनि जा बेफोरनि बादै माबाफोर सोंबावनोबा आंनियाव सोंजागोन नोंथां
औ माने नों मा फिथाइ खौ जानानै मोजां मोनो साबसिन मोजां मोनो दैज्लांनि बे फिथाइखौ
औ जेनेबा दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा जोंनि ओनसोलाव थाइजौखौ गोबां बिबांनि मोननाय जायो आरोना बेलेक फिथाइ सामथायाइनिसाय बिनि ओंखायनो थाइजौफोरखौ जानानै मोजां नाङो मानो होनबा बेखौ जेराव मेराव थांबानो मोनो जेनेबा लामाफोर फ्रायवबो मोनला बायो एबा सोरनिबा न' बारिफोराव मोनलाबोयो बिब्दिनो लोगोफोर लानानै ज' ज' हानलायनानै जमा खाजि हालायनानै एबा दुब्लिफोराव जेनेबा खोथिया फुनाय समाव सान्दुं गोसायाव जेनेबा बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरोना गोखै जेनेबा गरमावथ' गोखै जाबा देहाया एसे थान्दा जायो नङा होनबा नोंथां औ बेफोरबायदि बिदिनो थाइजौफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरोना
औ औ
ओ नोंथाङाबो बिदिनो दैज्लां बोथोरनि माबाफोर जेनेबा फिथाइ सामथाइफोर माबे मोनसेखौ जानानै मोजांसिन मोनो नोथाङा बुंनांगोन नामा
औ हागोन आङो बांसिन लिसि लिसुखौ मोजां मोनो
औ औ
फिथाइखौ
औ औ नोंथाङा लिसु फिथाइखौ मोजां मोनो होनदों ना नोंथां औ थिगानो लिसु आबो मोजां जेनेबा गरमाव थान्दा मोनहोयो जेनेबा बिनि रोसिया ना आरो आरो लिसु फिथाइयाथ' दा जेनाखि मोननो एसे गोब्राब आरोना ओ बेवहाय लिसु फिथाइखौ जोंहा लिसु बिफांखौ बारा गायबांनाय जाया आरो ना नोंथां जायागानि थाखायनो मानो होनबा जोंनि जागाया एसे गोथौ जायागा आरोना नोंथां माने बेवहाय दै लोमो आरो दा बेनि थाखायनो लिसु बिफाङाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जेनेबा बा एसे बोरि गोजौ मोजां बालासिया हा एबा हा गुरैयावसो जायो नङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो जोंनि गामि ओनसोल एबा न'खरफ्रोमाव लिसु बिफाङा गैयानो होनजागोन बेफोरबायदिनि जाहोनावनो माने दैया लोमबाय थायो नालाय बिफां थैबाय थायो ओंखायनो मानसिफोरा बानानै लिसु बिफांखौ गायबाङा आरोना ओरैनो बायबासो मोनजायो फारसेथिं आं आं गुसु बिफाङा थाइजौ बिफां थाइजौ बिफाङा जोंनियाव जायो मानो होनबा बेयो माने जेराव मेराव ज जानो नागिरा जानो नागिरो आरोना नोंथां बेखौ बारा एसे थोन लालायनाङा माने एसे बेरा दुमना दोननानै मोखौ जानो हायैबानो जाबाय आरो ना होनबानो देरलांबाय थाबाय
औ
आरो फांसेयानोथ' गोबां लिसु बिफांनिसाय गो बां कवानटिटिनि होखायो बेयो माने मोनसे बिफाङानो गोबां थाइजौ थायो लिसुवा एसेबां थाया आरो ना
औ औ नंगौ औ नंगौ बेसे
आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा होनो बेखौ जेनेबा मैगं थाइगंथ' थांबाय जानाय लोंनायथ' थांबाय मोनसे बाथ्रा सोंनो थालांदों नोंथां आङो जेनेब्ला नोंसोरनि ओनसोलाव जि दा खोथिया फुनाय माइ गायनाय दोङो आजिरा जे आजिरानि जे सानसेयाव बेथन होयो बे नोंथांमोनखि बेसे सोलिगासिनो दों ओरैनो
जोंनिथिं माइ गायनायाथ' सानसेयाव मा सानसेयाव थिनस' जायो आरो औ तिनस' थामजौ रां
औ औ बिदिनो हौवासाफोरनिया बेलेग ना समानानो जायो जेब्ला हौवासा हिनजावसा
औ हौवासाफोरनिया बाजौ
बाजौ जायोना औ औ औ ओरैनो नोंसोरनि थि खोथियाखो आइजोफोरा बांसिन फुयो ना हौवाफोरा बांसिन फुयो?
आइजोफोरा बांसिन फुनाय जायो।
औ औ
नोंसोरनिथिं
ओ जोंनिखि समान आरोना आइजोआनो जा हौवासायानो जा समान फुजुबो आरोना नोंथां।
औ मोजां बाथ्रा बिदिबा
औ औ दा जोंना गोबां बाथ्रा रायलायबाय नोंथांजों बेफोरबायदि जानाय लोंनाय बा गायनाय फुनाय एबा दोरोङारिफोर रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। औ नोंथांजों ओ इयुनाव फिन रायलाय फिन मोनगोन होननानै आसा खालामबाय ओमबा जोङो बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय ओमबा ना नोंथां।
औ दे।
औ दे।